नोंथां
ओ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियावनो दङ।
होमबा मोनसे आयदानि सगायाव नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
जोङो होमबा दै बाना आरो दै गुबुुंले जानायनि बागै जोङो सावरायदिनि।
औ
ओ बे आयदाखौ लानानै जोङो सालरायलांदोनि होमबा दे।
औ देे नोंथां।
दै बाना एबा दै गुबुंले जानाय होनोबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा। ओ दै गुबुंले जानायखौ आं होनगोरनोसै आरोना सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दै गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननो आरो ना मानो होनोबा माब ब्रै जायो होनोब्ला सुबुं अन्जिमा बानायनायजों लोगोसे सुबुङा प्लास्टिक आरि जाबोरफोरखौहाय मा दैयावहाय गारनाय जेराव मोनो गारलाबायनाय जाग्रा बेसादफोरखौ जानानैहाय प्लास्टिक मुवाफोरखौहाय गारलाबायनाय आरो बेजों लोगोसेनो बे प्लास्टिकआथ' सेवा नालाय बे प्लास्टिक जोङो मानिफ्राय बानायो होब्ला बेखौ थावनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना बेखौ बानाय खानायनि उनाव जेब्ला बेखौ सावबाबो बियो खारनो नागिरा आरोना आरो बेखौ हायाव गारोबा बे गोबाव सम खौथि खौथि लानो नागिर आरोना सेवनो थाखाय आरो बेखौ जिबख्रिफ्राबो जानो हायैनि जाउनाव बे प्लास्टिकआ गोबाव सम थानायनि थाखाय जेब्ला दैजों मिलायो अब्ला बे दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ।
आरो बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांलांनायजों लोगोसे दैयावहाय बायदिसिना दाखोर-दाला खालायनि जाहोनाव दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे बिफां-लाइफां बिफां दाननानैहाय ओ बेफोरबायदिनो ओ दारिमिनारि गायसननानैहाय बे दारिमिननिफ्राय गनाय मैलाफोरा दैयावहाय गलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनिफ्राय उखुन्दैया गनानैहाय गोजौ फारसे थांनानैहाय ओ जों बैजों मिलायनायनि जाउनावहाय दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ।
आरो बे जोमैयाव मिलायनानै जेब्ला अखा हायो अब्ला एसे अखा सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना। बे अखाया जेब्ला जोंनि मोदोमाव नांफैयो अब्ला बिगुरनि गाराय केन्सार बायदि बायदि रोखोमनि सिथरफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोन्दों आर ना आरो बेजों लोगोसे से ओ गारि-मथर जों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय गारि-मथरा बांलांनायनि जाउनावहाय बेनिफ्राय उखुन्दै गेसफोरा गोजौ फारै थांनानै इसिद अखाजों मिलायनायनि जाउनावहाय बे इसिद अखाया हायो अब्ला दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। आरो नोंथाङा दै गुबुंले जानायनि जाउनाव फंनैसो होनदेरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दै गुंबुंले जानायाथ' ओरैनो माने अखा हानाय समाव दै दैबानाथ' जायोना नोंथाङाथ' नुनो मोनदों जानो हागौ। जेरै गिदिर-गिदिर टाउनफ्राव इदिनो साइदआवथ' गिदिर-गिदिर टाउन जेरै गुवाहाटिफ्रावनो जेरै नुनो मोनोना इदि साइडआदि लेट लेथ्रा बुस्तु गारना दोननाय नोंथांआथ' नुनो मोनो
औ
ओ बे र बेफोर बुस्थुफ्रानो उनाव जेनेबा अखा हानानै दैबाना जागोन बे जानानै बेफोरनो गोजाव लांनानै दैजों गो दैजों इदिनो माबानानै
बिदि दैया गुबुंले जायो आरो ना ओमफायो जेरै दैमायाव लेथ्रा जाबोर जो नोंथाङाथ' नोंथाङानो बुंदों। ओम नोंथांनो दानो बुंखालांबाय माने दैयाव इदिनो लेथ्रा गारनाय जाबोर-जोथोर प्लास्टिक बेफोरबायदि गारनाय नोंथांनो दा होनलांदों।
औ।
ओम बेफोरबायदिखा दैयाथ' गुबुंले दै बेफोरबायदि खालामोबा दैया गुबुंले जायो आरो। माने बेयावनो फैनानै मोसौ मैसो बेयावनो गुबुंले दै-दै लोंफैनाय बेफोर-बेफोर बेफोर दैखौनो मोसौ-मैसो बेफोर लोङो आरो ना। जिब-जुनारा लोङो बेफोरावनो बेमार-आजार जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो
ओमफ्राय जेरै बिदिनो दैबानाफोर जायोबाथ' लोमसावो जेरै बारि बेफोरबायदि लामा लोमसावो जेरै अबावबा दाखोर अबा लेथ्रा जानायफोरा जेरै दैजों गोजावलांनानै बिदिनो जिराव मेरावनो इदि सारलालाबायना थायो ओमफाय माखासे दैया बिदिनो लेथ्रा लेथ्रा जायो बिदिनो अबावबा लेथ्रा दैयाव गायोबा जोंनियाव इदि बेराम जानायखौ नुनो मोनो जेरै आथिंफ्राव जेरै जोङो गारायफोर जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो नोंथाङाथ' नुदों जानो हागौ खोनादोंबो जानो हागौ दै लेथ्रायाव गायोबा जों ले दै लेथ्राखौ दै लेथ्रायाव इदि माबाफोर मावोब्ला जोंनाव माबायदि बेमार जायो ओ जेरै दैनि दै लेथ्राफोरखौ जेरै जोंनाव मेलेरिया बेबायदि बेराम इफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै
अ बेफोर दै लेथ्राफोरखौ रोंबानो मानो मानो होनोबा जों इफोरबायदि गुबुंले जानाय दैफोरखौ लोङोब्ला जोंनावथ' बेमार आजारा जाखागोन ना नोंथांआथ' मिथिगौ जानो हागौ उ औ लोङोबा दै लेथ्राखौथ' जोंनि था खाय साबजाथाव नंखाया दै लेथ्राया माने दै आरो जों दै लेथ्राखौबो लोंनांगौ जोंनाव गोनांथिबो गैखाया माने जोंनाव दंखलनिफ्रायनो जोङो ओ फुंखानिफ्राय बै फुंखानिफ्राय बेसेबा फुंखानिफ्राय मोननाय जोङो दंखलनिफ्रायनो इमान मोजां मोनखायो आरो जोंलाय बिदि लेथ्रानि दैखौलाय मानो गोनांथि जोंनालाय उ आजिखालि दंखल इफोरावनो ओ आजिखालिथ' इदि दंखल थाबा बांसिन मेसिन थाखायो नालाय बयनावबो दै मोजां इदि मोननो हायो आरो माने सोरनावबा सोरनावबा सोरनावबा
इदि दै दि मोजां इदि मोनिनि अबस्था थायो आरो ना इदिनो सोरबाफोर मोनिया दैमाफ्रावनो थांनानै सुहैनांगौ जायो बेयावनो थोरसि लथा सुगोन बेयावनो जि जोम सुगोन माने दैमायावथ' अनेक लेथ्रा जिनिसफोर बोहैबोयो अनेक इदिनोे ले थ्रा गोजावबोैयो बेखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा। दैमाजों दैया माबायदि गुबुंले जायो ओमफाय बेफोरजोंनो गोजावबोनाय ओमफाय जायनि दैनि एसे आंखाल बेफोरो दैमायाव थांनानै थोरसि लथा सुनाय जि सुनाय बेफोरखौ माबायो आरो बेनिफ्रायनो लासैनो इदि बेराम आजारफोर जाबोनो जों जाबोनो खौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ।
नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ ओमफ्रायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगौ मा ना माने दै गुबुंले जानानै मानसिफ्रा मानसिफ्रा माबायदि जादों आरो बेलेग बेलेग जायगायाव माबायदि बे दैबाना जानानै माबायदि जाबोदों नोंथां एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
ओ हागोन नोंथां ओ दै गुबुंले जानाय ना जोंथ' बुंखाबाय नोंथाङाथ' ओ बेफोरबायदि माबायदि जायो दागोर दाखोर दाला जानायनि गाननायनि जाउनावहाय दैया गुबुंले जायो होननानै नोंथाङा बुंखाबाय बेजों लोगोसे मा बिदिनो हान्था मेला खालामनायाव जेब्ला जोङो मा ओ गारिफोरजों एबा लामाजों लांनो हायो मा ओ हाजों हानि गेजेरजों लांनो हायियावहाय हानि खारथायाइजों लांनो हायैनि जाउनावहाय ओ दै फोरनि गेजेरजोंबो जोङो मा लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। थिग बेबायदिनो सुबुङा ओ बेफोरबायदि थाव आरिफोरखौथ' जोङो दै जोंसो लाबोनाय जायो नङा होमबा जाहाजफोरनि गेजेरजोंहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा व लाबोनायावहाय बेनिफ्राय बे थावनिफ्राय गनाया ओ दैयावहाय गलाङो अब्ला बे दैया गुबुंले जायो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मा दैयावहाय मिलायनानै बिदिनो दैया गुबुंले जायो। आरो बेनि जाउनावहाय ओ सुबुं सुबुङा बेफोरबायदि ओ दाखोर दालाफोरखौ जेराव मोनो जे बेयावनो गारलाबायनानै हा आरो ओ दैफ्राबो गुबुंले जानो हमो आरोना। जाहाथे अखा हानायनि जाउनाव हाय बे अखाया दैबाना जानायनि थाखाय गोबां दै लोमनायनि जाउनावहाय दैमायाव बोहैलांगारनायनि थाखाय दाखोर जाला जाबोरफोरा दैमायाव जेब्ला लोगो मोनहैयो अब्ला मा दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ।
आरो बेफोरबायदिनो सुबुङा ओ बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङो दैबाना जायो होननायखौ जों माबोरै बुंनो हायो होनोबा जोङो मा फिफां लाइफां बांनायनि जाउनावहाय ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहाय बिफां लाइफांखौ दानफायनानैहाय बेखौ जेब्ला बे समावनो बिफां लाइफां खालामोन नालाय अब्ला बेयावहाय दाननानै सुबुं अनजिमाया आबाद मावनो थाखाय लायो आरोना सुबुंफोरा आरो आबाद मावनायनि जाउनावहाय फिफां लाइफांआ खमायलाङो बेजों लोगोसे मा ओ दैफ्रा बाना जानो हमो आरोना। आरो बेफोरनो हाफोरखौ खुरखानानैहाय ओ बेफोरबायदि दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिजों लोगोसे मा दैया माबोरै हाखौ खुरखायो होनोब्ला फिफां लाइफांआसो बेखौहाय हबथायो। थायोमोन मानो होनोब्ला गावनि रोदाजोंहाय हाखौ गोरा खाथुमा लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो मिथियोमोन। थिग बेबादिनो हाखौ गोरा खाथुमना लानायनि थाखाय ओ दैया खुरखनो हायैनि जाउनाव बै समावहाय दैबाना जानाया खम जायोमोन आरोना आरो बेजों लोगोसे मा ओ सुबुं अनजिमाया मा बांनायनि जाउनावहाय बेफोरखौहाय दाननानैहाय सुबुं दै बाना जानायनि थाखाय ओ सुबायदि ओ बायदि जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। आरो बे जेरजोंहाय दैगुबु- गुबुंले जानायखौ जोङो हमना लायोबा ओ दारिमिनिफाय गनाय गोबां गेसफोरजों लोगोसे बेनिफ्राय गनाय दै गाज्रिफोरा जेब्ला दैजों मिलायो बेनिफ्राय बोहैलांनाय दैमाफ्राव गलिहैयो अब्ला बेयाव दैमाफोराव गारजि गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ दैया गुबुंले जानायनि थाखाय जिबफोरा एबा बेयाव थानाय नाफोरा बायदि बायदि बेराम आजार जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो सुबुङाबो बेनिफ्राय जे जोङो दैया बे दैजों दुगैयोब्ला बायदि रोखोमनि बेराम आजार जानायखौ एलार्जि आरिफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो नोंथाङा फंनैसोबाव होनदेरनो हाबावगोन नामा?
उम बुंनांगौ दै इदिनो बाराय बिदि गोथौ गोथौ बुंनानै नङा फुनावथ' दङ हागोन एसे। मानो होनोबा दैलेथ्रथ' बायदि इदिनो जिबख्रिफोर हाबनानै थायो दै लेथ्रा इदिनो सिप पेपार हामना थायो नालाय। बे दैेलेथ्राफोरखौ जोङो जेरै
लोङोबा लेथखौथ' जों लोंखायादा जेनेबा इदिनो बेलेग गिदिर गिदिर टाउनफोरावथ' बिदिनो लेथ्रा लेथ्रु गारनाय थायोना बेफोर- बेफोरबायदिनो गानानै
गिदि गिदिद टाउनाव जेब्ला बेफोरबायदि लेथ्रा जुसुफोरखौ गारगोन ओ जोंनि बे गामि एरिया बेलेग टाउन इदि गिदि गिदि एरियाथ' आलदा आलदा जायो नालाय थासारिया। न दाथ' मिथिगौ जानो हाग'। ओ बिदिनो जोंनि गामि एरियानि थानाय ओ दैया बेलेग ओमफाय जेरै गिदिर गिदिर थावनोाव थानाय दैया इदिनो बेलेग इदि माने बारह एदि बारहायाथ' बिदि एखे नङा ओमफाय दा लोंनाय लोंनायफ्राबो माने बिदि एखे नङा आरमोन ना जोंनि गामि एरियायाव जेरै जोङो मोजां गामि दियाव जों मोजांसिन दैखौ मोननाय माने टाउन एरियायाव इदि गिदि गिदि टाउन थानाय जाबाय नालाय जेरै ओ
जेरै गिदित गिदित टाउनफोराव इदि गिदि गिदित माबाफोर थानायनि थाखाय जेरै दैफोरखौ जों आरो मोजां बारा इदि मोननो हाया आरो नोंथाथ' मिथिगौ जानो हागौ।
अ।
माने जोंनि गिदित गिदित टाउननि एरिया दैफोरा माने जोंनि बे गामि एरियानिया जों माने बिदि मिलायबाङा आरो ना माने मोजांखौ मोननो हाया। माने गिदि गिदि एरियाथ' बिदिनो दैफोराथ' इदिनो ओ थालाबायायो नालाय बिदिनोि माबाफ्राव ओमफ्राय बेबायदि बिजोंनो गिदिर ओमफफ्राय जि ओमफ्राय बिदिनो लेथ्रा इफोरबायदि माबायो आरो नोंथाङथ' मिथिखखौ जानो हाग'
होनबा नोंथां समाव जाबोाबाय जाबाय नामा जोंनिया?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।